औ
औ नोंथां माबोरै दङ? औ हेलौ खोनाबाय ना?
हेलौ नोंथा
औ खोनाबाय नोंथां?
औ खोनाफैबाय आङो।
औ माबोरै दङ नोंथां?
आङो मोजाङैनो दङ।
अ मोजां ना ओमफ्राय? सानसुनि जाखांबाय?
जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रिया जोंना अनलाजों दाउजों।
अ जोबोद गोथाव माथो बर'नि ओंख्रि।
औ गोथावानो।
आदसा नोंथां नोंथ' ओंख्रिखौ बिराद गोथाव जाबाय। दा आङो बे ओंख्रिनि बागैसो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा हायोब्ला फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां। मानो हाया जानो।
अ नोंथां दे एसे सुंद'यैनो फोरमायनानै हो बिदिब्ला।
दे बिदिब्लालाय नोंथाङा खोनासंलांदो। ओ नोंथाङा अनलाजों आरो दाउजों जानो थाखाय बा संनो थाखाय गिबियावनो मा खालामनांगोन ओ जेनाखि माइरं बे माइरंखौ ओ खुरिफ्राव बा बबेबा गामलाफ्राव से घन्टासो सोमनानै दोनग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो बा बुगायो बे समावहाय नोंथाङा ओ बेखौहाय उवालफ्राव देनानै गुन्दै खालामनांगौ। आरो बेनि उनावहाय नोङो दाउजों संगोन नालाय दाउखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोदो। ओ बेनि उनावहाय नोङो दाउखौ मोजाङै ओ हायजें ओ हालदै जिरा मस्ला ओ बानलु संख्रि गासिबो होनानै नोङो मोजाङै मिडियाम अर होनानै नोङो संनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय नोङो ओ साराया दाउखौ खांनानै दोनथ'दो बेनि उनावहाय नोङो सारायाव ओ दैखौ जानग्रोदो जेब्लानो दैयाहाय ओ गुदुं जायो अब्लानो नोङो बै नोंनि माइरं देनानै दोननाय अन गुन्दैखौ नोङो ओंख्रियाव होदो बा दैयाव होदो दाना दैयाव होनानै जेब्लानाखि बे ओ अन गुन्दै आरो दैया एसे गुदुं जायो। होनब्लानाखि ओ एसे गो दौब्ला नोङो ओ खारदैखौ होनानै होदो। बेबायदिनो ओ एसे गोबावहा एसे गोबाव जेब्ला ओंख्रिया गोदौबाय थायो गोदौैयै गोदौैयै बेयो एह एसे आमथा महर लाहैगोन आरो एसे उनावहाय ओ जेब्लानाखि अन गुन्दैया मोनो बेयो एसे आमथा जाहोयो बे समावहाय नोंथाङा गासैबो ओ बेखौ साखिनानै नायदो एसे ओ जेब्ला ओ जेनाखि ओ संख्रि फ्रा थिग जायो बेखौ नायनानै होदो थिग जायाखैबा नायनानै होफिनदो। ओ-आ बेनि उनावनो नोङो नोंनि ओंख्रिया रेडि जाबाय आरो जेनेबा साखिबानो मिथिखासिगोन नालाय। मासिबां गोथाव जाखो माया एदजास्ट जादों जाय है
औ नोंथां। औ बुजिबाय नोंथां बिदिब्ला खौ नोंथाङा जोबोद मोज मोजाङै जाबाय दिनै।
जाबाय नोंथां औ। नों नोंथाङालाय मा ओंख्रिजोंथो जायामोन?
जोंनाबो ओंख्रिया दिनैना जोबोद गोथावमोन नोंथां। खिन्थायोब्ला दा जानोसो लुगैबावगोन नोंथाङा।
हाब मा ओंख्रिब्रा नोंथां?
जोंनाबो ओंख्रिया बर'नि नारजि आरो अमासोमोन नोंथां। जोबोद गोथाव।
ओंख्रिखौथ' नोंथाङा गोथाव होननानै खिथाथारबायलै। दा नोंथाङा नारजि नारजिजों माजों होनदों?
नार्जिजों अमाजों नोंथां जोबोद गोथाव।
दा नोंथाङा अमा देसि हाब खोनानायावथ' गोथाव खोनाथारबायलै नोंथां। दा नोंथाङा नारजिजों अमाजों माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जेबो नङा आं सुंद'यैबाबो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै नामा?
दे नोंथां दे आं खोनासंलांदिनि।
दे नोंथां नारजिजों अमाजों बेखौथ' मोनथिखायो ना नोंथाङा बर'नि ओंख्रि होननानै? आरो जाखायोबो जानो हागौ औ जाखानांगोन मानो होन बा बिनो बर'नि सिनायथि दे बिदिब्ला आं ला लासै लासै खोन्थालांनोसै।
औ
नारजि ओंख्रिनि संनायनि आदबफोरखौ गिबियाव जोङो मा नार्जि बिलाइखौ गोरान ना नार्जि बिलाइ गोरानखौ जोङो दसे सम दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगोन। जाहाथे बिनि गोखाया एसे खारो। मानो होनोब्ला नारजि ओंख्रिखौ सोरबा एसे गोखा खम जायो नालाय नोंथां। बेखायनो एसे सोमग्रोनानै लानाय जायो। आरो बेनि उनाव बेखौ एसे दसे सम रुगारनाय जायो आरो। जाहाथे बिनि गोखाया एसे खम जायो। दा बेखौ रुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे दोनथ'गोन आरो जोंहा अमा बेदर दङ ना
औ औ
बे अमा बेदरखौ जोङो गिबियाव एवनानै लाग्रोनो से आरो बेयावहाय जोङो संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला थाव एसे होनानै बेखौ जोङो एवनानै लागोरनोसै। जाहाथे बियो थाब ओंख्रियाव होयोब्ला थाब जाजानाय जायो।
औ
दाना बिनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला एवखाङो जोङो बेखौ दसे सम हां-ओ हायनानै दोनथ'नोसै आरो दस्रायावहाय दाना जोंहाथ' बै नार्जिखौ रुनानै लाखानाय दंना
औ औ
बेखौ जोङो संफिननोसै आरो सारायाव होनानै। आरो बेवहाय जोङो एसे गोदौनायनि उनावहाय जोङो ओंख्रिखौ नायनानै बेसे बुरजा जाथावथाव बेखौ नायनानै जोङो थाल लानानै खारै एसे होनाय जागोन जाहाथे बियो मोजाङै गेब्लेयो।
आच्छा
दाना जेब्ला बियो गेब्लेबाय एसे।
औ औ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो बे बेदर एवनानै लाखानाया
औ औ
औ बेखौ होसनगोन आरो जोङो। होसनखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओंख्रिनि सायाव नायनानै जिबा नैजि नैजिबा मिनिट सम जों बेखौ गोदौहोनाय जागोन आरो।
औ औ
जाब्ला जों गोबाव गोदौहोनोसै। आरो ओंख्रिया खमब्ला थाब एसेयावनो जाजानाय जायोब्ला खम समावनो गोदौ होनोसै आरो।
अ अ
ओ दाना बिनि उनावहाय जोङो ओंख्रिया जेब्ला जाजाहां जाजाहां मोनहां मोनहां जायो। बा मोनबायानो बेयाव जोङो साखिनायगोन आरो। संख्रिफ्रा नांदोंना नाङाखै बानलुफ्रा नांदोंना नाङाखै संख्रिफोर खम जायोब्ला जोङो हरफिननोसै। आरो दसे एसे सम गोदौ होबावगोन आरो। साखिखांनायनि उनाव ओ दा दसे गोदौखांनायनि उनावनो जोङो बेखौ जाजानाय जायोब्ला खांनानै दोनबाय। हा दसे गुसु जाहोबाय आरो जानो हाबाय जोङो दा नोंथाङा आं खोन्थानायखौ बुजिबाय ना?
बुजिबाय नोंथां बुजिबाय औ नोंथाङा बिराद मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय। नारजि अमानि सोमोन्दै आंबो सम मोनबा संनाय नायगोन नोंथां।
औ जानांगोन नोंथां बर'नि ओंख्रिखौ खौ बर'आ जायाब्लाालाय
औ औ औ नोंथां नंगौ औ नंगौ नोंथाङाबो अनला जों दाावजोंखौ खनसे संनानै नायनायबानो जाबाय
जागोन नोंथां आङो बेखौ नों जेरै खोन्थादों बेबायदिनो संगोन। नों खोन्थानाय आदबजोंनो आंबो संनानै जागोन। जेब्ला सम मोनो औ बेबायदिनो जों गावजों गाव गावबा गावनि जानाय हुदाफोरखौ
सोलोंलायनो हायोना
औ माथो गुबुन हारिनासो सेनानै लाहां लाहां नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथां।
औ
जोंहाथ' अनला दाउआ जि आइ टेकबो मोनखाबायदां ना नोंथां?
मोनबायथ'
औ औ बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा?
जोबोद गोजोनथाव नोंथां। बेबायदिनो जौगालांबाय थाथोंसै। जोंनि जानाय हुदा जोंनि दोरोङारि जानाय आदार
अ बेबो मोनसे ओ हारिखौ सिनायथि होनायनि मोनसे आयदा ना नोंथां? हा बेफोरजोंबो हारिया सिनायथि जायोना गुबुननि सिगाङाव बेफोरनो मोनसे हारि लाखिनायनि हारि जौगानायनि मोनफा मोनफा आयदाफोर
दा बेफोरनि थाखायनो
औ
जोंहा गोबां बै ओ मा होनो जानाय आदार फोरबोफोर खुङोना
औ खुङो नोंथां खुङो नंगौ नंगौ नों थार बाथ्राखौनो होनदों।
खिनो हायो जों दा।
औ औ औ औ नोंथां औ
औ
आरो जोङो बे जोंनि ओ जोंनि जेनाखि बे बर'नि जाग्रा आदार बैफोरखौ जोङो बेयाव खिथाहैनानै जेनोखि संनानै लांनानै गुबुननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ जाहोनानै जोङो जोंनि हारिनि आइडेेनटिटि ओ जेनाखि सिनायथि ओ बे जोङो साबसिनै सिनायथि होनो हायोना नोंथां? जोंखौ बे ओंख्रिनि गेजेरजों जे बै ओ जेनाखि फोरबो खुङोना बेयावथ' ओ गुबुननि बिराद मानसिफोर फैयोना नोंथां?
औ गुबुन गुबुन जायगानि
बे ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ आरो जोंनि सोमोन्दै जे बर' हारिनि सोमोन्दै मिथिलांनो हायो ना?
औ नोंथां हायो।
औ
दे नोंथां बिदिब्ला।
दे नोंथां दे दे दे नोंथां दे औ दे नोंथां औ।